औ अ नों-नोंथाङा खोनादोंना? अ अ नोंथांजों आं मोनसे अ आयदानि बागै रायज्लायनो सानदोंमोन अम बे आयदायानो जाबाय उम बे आयदायानो जाबाय आबाद मावनायनि ओ बागै आरो नोंथाङा ओ बेफोरनि बागै ओ एसे माने खोन्थानो हागोन ना माने बो
औ औ निसय हागोन हागोन नोंथां। आबाद मावनाय होनोब्ला नोंथां आबादा जाहैबाय ओ आबादखौ जोङो मोननै सिस्टेमाव बाहागो राननो हासिगोन जेरै गोदोनि गोदोनि माबाजों आदब खान्थिजों मावनाय आरो दानि मडार्न जुगनि आबाद मावनाय आरोखि ना गोदोनि आं गिबियावनो गोदोनि आबाद मावनायनि सोमोन्दै रायलायगरोनोसै गोदोनि आबाद मावनाय होनोब्ला जों द' दादामब्लायै आबाद मावनानै जाबोनाय ओ जों सुबुं माहारि मानो होनब्ला गोदो बेफोरबायदि माखासे
टेक दानि बायदि मदार्न जुगनि बायदि टेकनिकेलि आबाद मावनो रोङामोन आरोखि ना? गोदोनि सुबुङा ओ इनिफ्राय दानि सुबुङा नाथाय समजों लोगोसे अनेक सोलायलांबाय ओ टेकनिकेलि आबाद मावनानै इसे हाब्लाबो गोबां ओ मैगं थाइगं दिहुननो हानाय केपासिटि जाबाय आरोखि ना दानि जुगाव। नाथाय गोदोनि गोदोनि जुग जुगाव बेफोरबादि टेकनिकेलि आबाद मावनो रोङैनि थाखाय ओ इसे हा बुरजा हाब्लाबो बै मानसिया नांगौसेबां खेथिखौ दिहुनन्ना लानो हायामोन आरोखि। दा बेनिखायनो गोदोनि ओ आबाद मावनाया बुहुद खायस्रिस माने मोनब्लाबो आबादखौ मोनदोंब्लाबो थोजासे बिबांनि आबाद जोङो ओ दिहुननानै गावनि जिउखौ दालांनो जोबोद गोब्राब जायोमोन आरोखि नाथाय दानि जुगाव नै दानि जुगाव होननाय लोगो लोगो बुहुद मदार्न एबा टेक्नलजि मुगाजों गोरोबनानै खामानि मावबाय एसे हाब्लाबो गोबां हासार होनानै बा गोबां माखासे मेडिसिन इउस खालामनानै माखासे ओ गावनि नांगौ आबादफोरखौ बुथुमनानै लानो हायो एबा एसे हायावनो गोबां रां आरजिनानै गावनि जिउखौबो दालांनो हानाय नुनो मोनो आरोखि आबाद दानि ओ माखासे इउथ्सफोरा बेफोरबायदिनो खामानि मावनानै गावनि लाइफ खौ दालांनायबो जों गोबां नुनो मोनो आरोखि नोंथां। हानिफ्राय ओ ओ दानिया आरो गोदो जाहैबाय जोङो मोसौ बा खदालफोरजों ओ हालेवनानै जोंनि हाफोरखौ फोमोनोमोन नाथाय दानिया नुनो मोनो माखासे मेसिनारि अ जेरै ट्रेक्टर हेन्द ट्रेक्टर आरो माखासे फिसा फिसा मिसिनफोरजों जोङो बेहाय जा गोरोबो हाजों जा जहा बेखौ गोरोबहैयो बेफोर मिसिंबा ओ दिहुनथाइ बुस्थुफोरखौ बाहायनानै जों ओ जोंनि आबादखौ मावो ओ मा होनो आरो गोबां गोबां माबाया दानि आबादारिफोरा बिनि थाखायनो एसे रां खामायनायाव इजि जाबाय आरोखि ओनिफ्राय ओ एसे हाब्लाबो माखासे रासायनारि हासार बाहायनानै ओ गोबां जामुं बेसादफोरखौ जोङो ओ मा होनो बिदिखौ मोजां फिथाइ हिसाबै मोननो हानाय नाय केपासितियाबो बांबोदों बांबोगासिनो आरोखि दानि मरदान आबादारिफोरा
उम
ओनिफ्राय ओ गोदोनि आबादाव जोङो बेखौ नुनो मोनो गोदो दानि बायदि माखासे गोबां गोदान मैगं थाइगंफोरखौ जोङो बाहायामोन जा बाहायो बे गासिबो ओ मा होनो जोंनि थाखानाय माखासे जामुंफोरखौल' जों गावनि आदारनि थाखाय एबा गावनि जानांगौनि थांना थानायनि थाखायल' जास्ट ओ आबाद मावनानै गावनि संसारखौ जालाङोमोन आरोखि नाथाय दा बेफोरबायदि दि नुनो मोनला मानो होनबा दा रां खामायनायखौ बांसिन गोसो होयो आबाद मावनानै ओ बिनि थाखायनो ओ माखासे गोदानारि
मा होनो बिदिखौ आदब खायदाजों आबाद मावनानै गोबां रां खामायनायबो दानि सुबुंफोरा साक्सेस जानो नुनो मोनो आरोखि
बुंनो आबाद मावनायनि फारसे बुंनो थाङोबा उम जोंङो माने गोदोनिफ्रायनो माने मोनसे माने सोलिबोबाय थानाय आरो जों नुनो मोनबोनाय ओ गोबां माने बिदिनो जोंनि बर' माने सुबुंफोरा ओ गाव माने ओ न'आवनो माने आबाद मावनानै गोबां जोङो रां खामायनाय एबा जोङो मैगं बायदिसिनाजों गोबां माने रोखोमनि जों आबाद मावनायखौ जों नुबोनो मोनदों आरो। ओ गोदोनि ओ गोदोनिफ्रायनो बिदिनो जों नुबोनाय सोलिबोबाय थानाय जोंनि बर' हारिनि माने सुबुंफोरा जेरै ओ माइ आबाद ओ माइ आबाद बिदिनो गोबां रोखोमनि जेरै ओ ओ बानलु जा एबा थास' ओ बिदिनो माने गोबां रोखोमनि आबाद मावबोनायखौ जों नुनो नुनोमोनबो दों आरो ओ बुंनो थाङोब्ला जोङो उम बुंनो थाङोब्ला जोङो ओ गोबां रोखोमनि आबाद मावनानैनो जोङो रां खामायनो हायो जेरै ओ हाजो जायगा एबा बेफोरबायदि जायगायावबो जोङो बानलु एबा थास' मैगं बायदिसिना नाजों माइफोर गायनानैबाबो जोङो रां आरजिनो हायो माने। ओ बुंनो थाङोब्ला आथिखालाव माने गोबां रोखोमनि बिदिनो माने ओ टेक्न'लजि माने ओ बायदिसिना माबा बाहायनानै जोङो ओ गोबां आबाद मावबोनायखौ जों दा नुनो मोनो माने गोदोनि जुगनि बायदि नंला जेरै ओ ओ जेरै मैगं गायनो थाखायबो ओ गोदोनि सुबुंफोरा माने मोसौजों एबा नांगो लजों हाल एवोमोन ओ आ-आथिखालाव माने बेफोरबायदि जों नुनो मोननाया खमसै आरो माने सुबुंफोरा जेरै टेक्टर, ओ टेक्टर ओ टेक्टर हेनड टेक्टर बायदिसिना बि बेफोरबायदिजों जों माने ओ मेसिन एबा मैगं गायग्रा मेसिनजों बेफोरबायदि जों माने बांसिन बाहायनाय एबा मैगं गायनायखौ जों नुनो मोनो आरो मेडिसिन होनानै गायनायखौ जों नुनो मोनो। ओ ओ बुंनो थाङोब्ला बिदिनो माने ओ जोङो न'आवनो इदिनो मैगं गायनानै जेरै ओ रां खामायनो हायो जेरै गयफोर गयजों गय दंफांखौबो जों बारि गय दंफांखौबो जों बारि गावनि माने न' सेरफोरावबो जों बारि बालायाव जों गायनानै लानो हायो जेरै ओं बाउण्डारिफोराव जों गायनानै लानो हायो। ओ बेजोंबो जों माने गोबां जोंनि जिउ खुंलांनो थाखाय मोनसे माने जों राहा लामा मोनो आरो माने बे जोंबो जों बोसोरावनो जोङो गय खौ हाननानै माने फाननानै जों फैसा मोननो रां आरजिनो हायो आरो। ओ बुंनो थाङोब्ला जोङो ओ बिदिनो जोङो ओ जोंनि थानाय माने हाफोरावबो जोङो माइनि अनगायैबो माने गोबां माने जों आबाद मावनानै माने खेथि खालामनो हायो जों जेरै ओ सापात एबा बानलुफोर जों बेफोरबायदि गायनानैबाबो जोङो माने बोसोरावनो जोङो माने फैसा खामायनो हायो आरो जोङो माने।
उम ओम निस्सय निस्सय।
बिनि अनगायैबो माने जोंनि थाखाय आबाद मावनानै जों न'आवनो मैगं एबा ओ गोबां रोखोमनि जों मैगं गायनानै जों जानो हायो जेरै ओ गोजां बोथोर एबा गुसु बोथोराव बेफोरबायदि बोथोराव जोङो ओ ला लाफा एबा ओ गोजां बोथोराव जिखिनि मैगं गायनो हाजानाय आलु लाफा ए बा लाइ ओ खबि सबाइ बिमा बेफोरबायदि जों मैगं गायनानै जोङो माने जों जानो हायो आरो जोंनि देहानि थाखायबो माने जोङो जेबो मेडिसिन इउस खालामालासिनो गायनानै जों जानो हायो आरो जेरै जोंनि देहानि थाखायबो मोजां जायो। ओ आथिखालनि माने आथिखालाव जों नुनो मोनो माने गोबां रोखोमनि ओ सुबुं बेलेग हारिनि मानसि फोरा माने गोजान जायगानिफ्राय मैगं मेडिसिन होनानै जेरै ओ गोबां रोखोमनि मेडिसिन होनानै ओ बिदिनो जों मैगं माने सम माने बोथोर गैयैयाव जोङो ओ बोथोर गैयैयाव जोङो बिदिनो मैगं माने मोननो थाङै मैगंखौबो जों मोननो थांनाय जोङो हाथाय उम थांनाय जायो जेरै हाथाय बाजारफोराव जों माने फाननाय एबा बिनिफ्राय जों साप्लााय खालामनाय माने एबा फाननायखौ जों नुनो मोनो आरो बेफोरबायदिखौ जानानै माने जेरै टाउन एरियायाव थानाय सुबुंफोरा माने जानानै इदिनो बेमार एबा बेफोरबायदि माबाया जानो माने थाब सोलो मोनो आरो जोङो हायोबा जों न' न'खरावनो आबाद मावनानै बिदि जानाया जों मोजां माने जोंनि थाखाय
मोजां देहानि थाखाय औ निसय निसय आरो बेखौबो नुनो मोनो माने गोदोनि सुबुंफोरा जा आबाद मावो ना बे बे गासिबो नेचारेलि माने ओ ओ माखासे ओ रासायनारि हासार बाहायि ओ मैगं थाइगं बेनि थाखायनो गोदोनि सुबुंफोरा जा संसार जाबोनाय बेफोर सुबुंफोरा बेमार आजारनिफ्राय बुहुद बासायोमोन आरोखि नाथाय नैबे दानि मडार्न जुगाव माने माखासे टेकनिकेलि आदबजों ओ आबाद मावनानै एसे एनै ओ माबानि हायावनो गोबां रां ओ मा होनो ओ फसल दिहुननानै ओ। रां आरजिनायाव सुबिदा जादों नाथाय मानसिनि देहायाव बेखौ नुनो मोनदों बिनि उल्था खहा लाबोनाय आरोखि दानि आबादारिफोरनि आबाद मावनाया बेनिखायनो दानि सुबुं फोरा गोबां बेमार आजारजों मोगा मोगि जानांगौ जायो मानो होनब्ला जोंनि जिउ ओ जिउखौ फोथांना लाखिनांगौनि गुबै माबायानो जाहैबाय आदार जों आदार नङाबाथ' जों थांनानै थानो हाया नालाय जों जाग्रा जेरैखि जाया ओ गावनि जिउखौ फोथांना लाखिनो थाखाय जों जामुं जाथारनांग खि जाथारनांगोन नाथाय दा दानि माखासे टेकनिकेलि ओ जुगजों गोरोबनानै खामानि मावनाय ओ माखासे जामुंफोरा बुहुद मेडिसिनजों आरो बुहुद रासायनारि हासारजों माने ओ माबानानै सरजाबनानै बानायजानाय माखासे जामुंफोरा नुनायाव सयाना नुयो नाथाय बिनि ओ माबाया मानसिनि देहायाव बुहुत उल्था खहासो लाबोनायखौ जों नुनो मोनो आरोखि नाथायबा ओ गोदोनि सुबुं फोर जा मावो बेफोर गासिबो ओ मिथिंगानिनो सोर मिथिंगाया जाखिनि हासार ओ हो माबा दङ बिफोरखौनो बाहायनानै गोदोनि सुबुंफोरा ओ आबाद मावबोनानै जाबोनाया बेफोर जोंनि देहायाव जेबो खहा खालामामोन आरोखि बेनिखायनो गोदोनि सुबुंफोरा गावनि देहाखौ थागर एबा गोगो देहा लाखिनानैनो गोबां बोसोर जोरनाय नुयोमोन नाथाय दानि इउसद औ औ दानि इुथ्सफोरा बेफोरबायदि ओ जेसेबां गोदो सुबुं माहारिया गावनि जिउखौ ओ जोरहोनो हायोमोन नाथाय दानि इउथस सिफोरा बेफोरबायदि जोरनायनि लामायाव गैला एसे एसेयनो बेमार आजार जानाय लोमजानाय साजानाय बिफोरबायदि गोबां जेंनाजों मोगा मोगि जानो गोनां जाबाय आरोखि बेनिखायनो दानि जुगाव गोबां ओ माखासे ओ जाथावै बेमाराबो सुबुं माहारिनि देहायाव सोमजिबोनायखौ जों नुनो मोनो आरो खि मानो होनबा बेफोर गासिबो बे क्टेरियासो नालाय बेफोरखौनो जों जानांगौ जायो जि जानाङि बुस्थुफोरखौबो
अ नोंथां जोंना माने समाबो जाबाय। अ अ नोंथांजों रायलायनानै जोबोद मोनबाय ओम।
दे दे दे गोजोनबाय।